औ । नोंथां
औ नोंथांजों मोननैसो आयदानि सायाव सावरायनो हरदोंमोन ।। नोंथाङा फ्रि दङ ना?
औ नोंथां फ्रि दायो
द ओ आयदायानो ज जाबाय ओम बैसागु ओ नोंथांमोननि ओनसोलाव ओ बैसागुखौ माबोरै बैसागु दानखौ माबोरै फालिनानै बैसागु फोरबोखौ माबोरै ओ बार गहरो नोंथाङा आंनो एसे फोरमायना होनो हागोन नामा?
औ नोंथां हागोन ।
दोनै
गिबियावनो जोंनिया ओ मोसौ थुखैनाय फोरबो दोङो आरो । बैसागु बेनिफ्राय मोसौ थुखैनायनि सानसे सिगां जोङो थारै थाराय दिगलिपित्ति ओमफाय लाव फानेला फानिलाव हालदै ओ मा होनो एखो थाराय बायदिसिनाखौ जोङो जगार खालामना लायो आरो ।
औ दा
औ बेनिफ्राय ओ बेनि अखानायै मोखौखो थुखैयो ओ दुगैस्रां लोबस्रां जोङो मोखौ खौखो ओ दिहुनलाङो बा हाखरसिम नङाथाय दैमा याव लासै आरो मोखौ थुखैनो थाख खाय जोंनो ओ आइजें नांगौ जेर बालथिंबा मायबा मोनसे जायखिजाया जों लाना थाङो उमफाय सारो सारनानै बेयो सारायनि हांगार बेखौ जोङो लाय जौलायाव ओ ओ हु माबाना लायो आरो हुनार बहनना लायो। हांगारखौ बेनिफ्राय थाव गुबै होनानै बेखौ ओ थालिरनि मोनसे आइ फथा थुग्रा बनायो आरो बलायनानै बि स' मोसौखौ थुखैखांबा बेनिफ्राय मोसौ थुखैखांबाबो होजायो मोखौ थुखैयिनि सिगांबो जोङो ओ हांगारखौ मोखौयाव फोनो आरो मोसौल' नङा ओज जोंङोब बोरमानियावबो फोनो दानियाथ' बोरमाफोरखौबो थुखैयो आरो‌। गोसे बिनिफ्राय दै ओ फागा मोखौनि दिरुं गोदान माबायो आरो ओमफाय बेहाय फुजा हैया दैखरबा दैमायाव दै बा नोङो बे जायगायाव फुजा होनाय जायो आरो खाला होनाय जायो
औ नोंथां
ओमफ्राय बेखौ थुखैखांना बिनि अखा नायै जोङो मानसिनि ओ बैसागो आरो एक थारिख
बेहाय ओ मा होनो गथ' गथाय ओ बा जो ओ बिदा फंबाय बिब' बिनानाव गासैबो ज' नांनानै जोङो ओ गोदोर गोलावफोरखौ आबै आबौ बिमा बिफा बा बिदा बिब' गासैखौबो जोङो खुलुमनाय जायो आरो न'खरनि बा गामिनि गोदोर गोलाव खौबो खुलुमो आरो जोङो बेनि अखा नायै बेनिफ्राय बैसागुखौ जों मोसायो साद दिनावलासे आगोलथ' दानसेयानो मोसायोमोन दानिया समबो थोआ नालाय ओ ओ साददिन मोसानाय जायो आरो जोंनिथिं जोंनि ओनसोलाव माने
औ नोंथां
नोंसोरनि ओनसोलाल नोंथां
ओं नोंथां जोंनि ओनसोलाव बैसागुखौ माबोरै फालियो होनबा बिदिनो फालियो जोंनिजाबो ओ स्नि सानखौनो गोदोनि बायदि ओ बिदि दान मोनसेखौनो ओ फालिनायखौ नुनो मोनला आरो फालिनोमोन मोनाखै बेफोरबायदि ओस मानेस समनि आंखाल नालाय ओ दाना बे स्निखौनो बयबो रंजा बाजा फालिनानै ओ हगार हरो बे आरो
औ
ओ माबोरै फालियो बे स्नि सानखौ होनबा ओ गिबियावनो मोसौनि बैसागु बिनि उनाव मा मानसिनि बैसागु आरो मा गिनाय बैसागु आरो आम गोदोथ' दान मोनसेखौनो ओम बायदिसिना मुं होनानै दान मोनसेखौनो फा फालियोननो आबै आबौमोननि दिनाव माबोरै फालियोमोन होनबा मोसौनि बैसागु मानसिनि बैसागुआथ' थाखाबाय ओ दा ओ माबोन ए ओ सैमा अमानि मुं होननानैबो लायनो दान मोनसेखौबो फालियोमोननो बेै आबौ मोना। जोंनि मुगायाव गोदान मुगायाव जों नुनो मोनो स्नि सान मानसिनि बैसागु मोसौनि बैसागु बैसागु आरो मागिनाय बैसागु मानसिनि बैसागु खालि जोंना ओ मोसौनि बैसागु खालि जोंना मोसौखौ थुखैयो आरो माबोरै थु बेेनब्ला गि बियावनो जोंङो ओ खायसे ओ ओ फिथाइ सामथाय मैगं थाइगंफोरजों जोंङो जेरै लाव फान्थाव ओ थाराय दिग दिगिलि गुटि हालदै बेफोरखौ होनानै थुखैयो आरो । ओ बेनि उनाव ओ न'आवनो थानाय थौ बा साराय ओ बेफोरनि हांगारखौ जोङो ओ माबायाव ओ थालिर फस्लायाव जोंङो हल'ना लानो हायो आरो । हलना लानानै बेयाव जोंङो थावबो थांखौ ओ फोनो फोननानै जों ओ-ओ-औवा जायखौ बुङो औवा बिज्लि बे औवा बिज्लिखौ ओ दानना लानानै ओ ससे ससे मोनथाम दानना लानानै खायो आरो खाजोबना लानानै बेजों जोंङो मोसौ बा बोरमानो फथा फुनो आरो । बेखौ जों मोसौखौ थुखै थांनायनि उनावबो फोननो हायो आरो थुखैयिनि सिगांबो फोननो हायो । औ बेनि उनाव जोंना नेम दङ आरो जेरै मोसौ लोगोसे दिग ओ दिगिलिति बिलायजों जों बा धाराजों एसे बुस्रोद बुस्रोद लां नानै फोथाराव होना फैनाय आर' ओ बे मोसौ थुख थुखैनायाव जेरै जोंना मोनसे ओ गोदोनि आबै आबौआ बुंलांनायनो एसे ससे माने सल' दङ आरो जेरै मा सल होनबा जेरै ओ जेरै। लावजा। फान्थाव जा जोंनि। मोसौआ बोसोरै बोसोरै बारिलांबाय था। ए बेफोरबायदि। सल'खौ खनोमोन होननानै जोंनि ओनसोलाव। मिथियो आरो नोंथां। नोंथांमोननि ओनसोलाव बे बैसागु दानाव जोंनाथ' दा बेफोरबायदिनो मोसौनि साना बिदिनो थांबाय। मानसिनि सानावबो। जे दानि बुंदों गासैबो दुगैस्रां लोबस्रां मानलालायो मान बावलायो होनना। बुंबाय बिदिनो। जोंना। मान लालायो बावलायो। आरो बे सानस्नि। जोंना मागिनो थाङो आरो। ओ नैथा साननिफ्राय जोङो। सानहालासिम मागियो नोंथांमोन ओनसोलाव बेफोरबायदि ओ मागिनो थांनाय। हुदाया दासिमबो दङ ना गैया नोंथां?
ओ
मागिनो थांनायाव जे। आगजु लांफानाय मुंफोरखौ नोंथाङा फारियै बुंलांनो हागोन ना?
औ नोंथां खाम सिफुं पेरजा। हरखा जाब स्रिं ओ बिदिनो। मा होनगोन इखौ ओ। धल बायदिसिना आरो। जोङो लाना थाङो खो आङो बारा ओरै मिथ्निजोबा नोंथां। औ बेखौ लानानै ओं।
नोंथांमोननि ओनसोलाव जो बे बैसागुखौ बेफोरबायदि आगजु लानानै थ' ओ दामग्रा दागसु दामजु लांनानैथ' ओ मोसानो थाङो बा मागिनो थाङो। बे मागिनो थांनाय। बा रंजानो थांनायाव। नोंथांमोननि ओनस सोलाव आइजो बास लाइमोनफोरा। मा खसाब गाननानै। थाङो
औ जोंनि ओनसोलाव दा आइजो लाइमोनफोरा ओ जोंनि खसाबा बिद'न द'खना थाबाय गोमो, औ इदि फ्राय ब्लाउसबो गोजा फालि आर'नाइ गोजा, जान्जियाव खानाया गोद थां बिबार लायो फ'था लायो बायदिसिना देलायनानै थाङो आरो
औ
हौवाफोरा गामसा गानबाय आर'नाइ लाबाय बिदिनो आर'नाइ बा गस्ला बै बायो सोरबा खायफ फाइया गोसखौ गान्नानै जोङो मैसा बैसागो मागिनो थाङो आरो ज'ज जाय,
औ नोंथां
नोंथांमोननिजाय दाबो खाम सिफुङानो सोलियोना ना दानिया जुगावथ' मानसिफोरा ओ दामग्रा देग्रासो बाहायनो हमदों,
औ अ' नोंथां जोंनि ओनसोलाव ओम दा गोदान जुग जाब्लाबो गोदान ओम जुगजों जोंना ओम बैसागुखौ फालिनाय जाया आरो जेरै जोंना गोदो आबै आबौमोना ओ खाम, सिफुं, जथा, सेरजा गंगोना, जाबख्रिं बेफोरबायदि लानानै रंजायोमोन नालाय ओ जोंना बेफोरबायदि गोदोनि नेमखान्थिखौनो दाबो फालियो गो दोनि नेमखान्थिखौ सोंनो दाबो सोलियो आरो नोंथां। बेफोरबायदि ओ सल दामना मोसानाय, दामग्रा आगजु लायालासे सिनो ओ बेफोरबायदि जोंनि नेम जोंनि ओनसोलाव गैया। जोंनि ओनसोलाव दा बो गोदोनि नेमानो दोङो आरो नोंथां।
औ नोंथां। जोंनि ओनसोलावबो दासम जाय दामग्रा देग्रायानो सोलियो। दामग्रा देग्रा माने बेयो काम, सिफुं, सेरजा, जथा, बेफोरनो सोलियो आरो।
औ नोंथां।
औ नोंथां नोंसोर नोंथां नोंसोरनिखि नोंसोरनि ओनसोलाव माने ओ बैसागुआथ' साददिन थायो साददिन मोसा खांना मायबाफोर फ्रग्राम फोर जायो नामा नोंथां? बैसागो
औ नोंथां। ओ बैसागुखौ जोंना बेफोरबायदिनो गाजा गोमजा खाम, सिफुंजों रंजानानै बारहोहर ओ स्नि सानखौ बारहोहरो। बेफोरबायदिनो स्नि सान बारखांनायनि उनाव ओ जोंना ओ ओ बिदिनो ओ मोनसे ओ हारिमु आयदा लानानै ओ बारहोहरनाय जायो आरो। जेरै ओम उम खायसे ओ मुंदांखा रोजाबगिरि आरो दामगिरि बेफोरबायदि लाबोनानै रंजा बाजायैबो बारहो हरनाय जायो आरो नोंथां।
अ औ ओ।
उम। औ नोंथां दिनैनि आयदाखौ बेखिनियावनो फोजोबथनोसै नामा होमबा?
औ नोंथां नोंथांजों रायज्लायना गोजोननाय मोनबाय।
औ दे नोंथां सिमबो जोबोद गोजोननाय थाबाय।